मा खालाम दों
हेलौ दा
ओं मा खालामदों औ खोनादों
ए नै दासो बावाखै दिउटिनिफ्राय फैनाया जिरायनानै दंथ'यो नै डिउटिनिफ्राय फैनानै दसे जिरायथदों मेंनानै दुगैखांनानै
औ ओम ओम
आं बै नारबाय थादोंमोन राजाखौ रंगायाव दोननानै नारबाय थादों होनदां
ए दावराव थार थिखुबो दंदां
थिखु दं मारलिन दं बिमा मारलिन बिमाबो दं
ए बार नाङो नोंसिना बेवहाय खामसालियाव
बारा ओरैथिंबा नाङो दायो बारानो गैया होनबाबो इयावनो थादों सायाखाय
ओ ओ थायो फुंनि
उम
बिसिना
बार नांबालाय माबाबालाय बार ओरै सोनाबनि फैबालाय नांफैयो आरामनो
ओम फेन लायो स्टेन फेनफोर लायो
ओहो लाया ओरैनोसो थायो जों
उम
उ
एक्सटेनसन कट लानांगौ मा जाखो फुङावलाय
माबा आं ओंखाम जाबायहाय
ए माजों जाखो
मैखुन थालेर मैखुन एवनाय दंमोन मैयानि
एह
थालेर मैखुन
औ
ओ नोंस्रा बारा फुङाव ओंखाम जाया ने
ओहो
सासो लोङोबालाय
साहासो लोंङोदां साहाखौबो हद गैयाहाय फुंनि सानसुनि इदि
एह आंथ' हाथारा खालावखासावसो मोनो साफ फोर लोंबाबो ओंखाम जानाय बायदि जाया आंना। फुङावबा ओंख्रि नांलाया आंनो बाथोन बुथोनजोंनो जानो हायो
हस्रिना ओइ नै संख्रि लाबो लुवारा गिददिरथार। खामसालियावनो
फैबायहाय बोरमाफ्राबो लाबोफायो।
ओंहाय आं गिसोगारो नायनो हाथारा आं
आं द' अन्थाइजों देग्लि जोबो आं।
थैया बुथारबा गिनो रोंथारा हाय बाय गथ'आ आय' आ
बहा गिनो बिसोरलाय
ग
थै लोंबायदां बोरमानि।
उ
हाग्राना दायो आरो इसेयावनो इसो फैयो जेरैबो बोरमा मोसौजों बोना फैयो।
हरलाबायनो
सोरगोनां
जाद
फाहार लाथार
खर‌ख
ऐ सासेयाबो
दोंमोन ब इ ज
सय मास जाथयाखैलाय बियो। सय मास जाथ'वाखै ने सय मास जाथ'वाखै ने होनदां।
नोङो फास‌ दायो सयआव हाबगासिनो।
ओ होनबालाय माबा सय जाबा माबा एऐ सयजाबा माबा होनो हासिगोन दा माइरं गुन्दैफोर माबाफोर दालि मैगं ओंखामफोर ग्लेब ग्लेब संनानै
खिस्रिफोर बायदि ग्लेब ग्लेब संनानै जाहोनो हासिगोन एबार सय मासाबा।
ओं।
ओरैनो मिरि बिस्किटफोरखौ लगायनानै दैफ्रावबाबो
उम
होमबासो एसे माबायो सय मास जाबा गाइखेरखौ थोनाय मोना। ओमफ्राय खुगा ओंखार हांसिगोन ओंखायनोथ'
नोंस्रा बेलालाय बेलालायखायसो
औ।
हारसिं बाथ' बाग्लि जोबगोनसो सयथिबो। हारसिंबाथ' लानो बाग्लिजोबगोन आंथ' बासोगारो।
बायोहाय आंबो दा बे बे दैथिंगासिनो दहाय फुङाव ओइसिम थांना फैबाय जोङो।
ए
मादै लंलिमोननिसिम ओमफ्राय
उम
बिनिफ्राय फैनानै आरो ओरै आदैनिग्रुजों बेटारिजों थांफिनलायबाय ऐसिम ट्रेन्सफर्मारसिम मादै रेखा मोननिथिं गिदिंना फैबाय। ओमफ्राय ओरै थांनानै ऐ
जोंनाबा नानिया साफ्रामबो फुङाव दैथिंबाय थानाङोमोन सिगां उन्दैयावहाय
औ बेट्रि बेट्रिजों बिसोर माबादों आरो ओमफ्राय जोंबो गाखोफाबाय औ।
बिदिबासो
ओमफ्राय ओरै अल'खा मोननाव दसे हाबबाय ओमफ्राय ओरै जोंनि लांगोनायाव ओंखारनानै थालांबाय
ओम ओंखामालाय अ नोंस्रा फुङाव ओंखाम जाया ना सङा। जाहाथ' जाहाथ' फुङाव जायो नालाय सिखारबानो ओंखाम आरि दांजोबनाङो। बेरायनो थाबायनोनो मोना समखौनो मोना।
मोनाथ' आरो बिदिबाथाय जानाय लों
ओंखाम जानाय नांगौ नालाय जानाय लोंनाय माबा सुलु सुला सिबलु सिबला फुङावहाय टाइमानो थोस्राया बेरायनोनो नङाबा एसे एनै एक्सारसाइस थाबाय बायगौ नङो आंबो।
औ जानाय लोंनायाव ग्रोब जायो ने?
औ जानाय लोंनायाव ग्रोब जायो मिलायस्राया।
हारसिङआ बिदिनोहाय
ओ नंआ दालाय जसिनाबो दं होमबाबो।
औ आरो दिउटियाव थांनाय मानाय बायोना।
दिउटिआव थांनाय जालांनांगौ जायो आरो नानि मोनाबो टिउसन लायोदि।
औ।
हजोंनो लायो गावसिनि टिचारजोंनो।
ए दोनलानांगौ ने?
ओ दोनलांनांगौ लाङाबाबो बावजोबगोनबा न'आव फरायस्राया।
औ दा मास मोनसे गोजोन थानाय जागोन ना।
प्रि नार्सारिबो होनाय जायासैना मालाय बेलेगफ्रा प्रि नार्सारि होनानै गिदिरखौ खा जोबखा रोंजोबखायो जोंना उन्दैनो आरो ओमफ्रायनो होबावासैना। ओंखायनो बारा मोजां रोङाखै दाबो।
ए
माला आरो रोंगोरस नंलाय लांथारसै आं। आसुफोरानो जि गिदिर गावलाबनानै थाबायहाय आंना बबेबा सौदावनासो जागोन ना माखो। सियाराम
आरो
अबाव अबाव सौदाव फाथाखौनो मोना। सानसुनि संबाय?
आ
साख्रि फुैसाबाय ओंखामखौ दहाय
ए
ओमफ्राय आं जाबाय ओमफ्राय दायो मामाया माबा अनला ओंख्रि संनायखो नायदों।
ए मोजां मोनदोंनो नोंसा आयङा?
जायखौ मोजां मोनो जोबफै गोजांनानै जोंग्लोबनानैसो दं मिथियानो बेजोंनो
ए
खोन्थानो रोङाखै बारा सानाय सुनायफ्रा खमायाखै
खानाय सुनाया खमायगोन ना खमायसै? खमायाखैह एखखेसो दां मुलि बै सालायखौ जाबाय थादों माथो मामिया
ओ
उ
आंनालाय बे माबाबो लोंबाय थाखादोंना सिगांनो ओंखायनो नारें खाजोबो ओमफ्राय दा बेखौ लोंलायबाय मफ्राय जिखुनु दायो केजि मोनसे खमायदों आरो वेदआ
ए
दहायसो नायदोंमोन आङो
बेसेबां दं नोङो?
बेयो ओइटिटु जाफैबाय।
ए
ओइटि सेभेन बारामोन ना आङो ओमफ्रायबो नारें खाजि बायदिसिना लोंबाय थाखानायखाना सिगांनो- बेयावनो सारि केजिनि बारा खमायखानायखासोमोन। ओमफ्राय दा दहाय नायावहाय सेरसे खमायबावदों आरो गासै
आ
दायो थिथु जानानै दंफैयो। होमबाबो ओइ सिक्सटिनि लाइनाव थाबाय हाब द थिग मोनगौमोन आं बहा खमायबावनो हानो एफा बुरजाखौ सेभेनटिफोर जाबा मोजां जागौमोन।
उम
लासैनो माने थरज'आनो हनै
उखैलायलाङोना जायाबाबो
औ
उखैनानै थानो हाया। फुङाव जायाखै आं माबा बैखौ लोंनायनिफ्राय
ए मामायाबो जाथयखै
ओ बेखौनो लोंनानै सेखौ खननै खननै लोङोना सानाव
औ
ओमफ्राय आरो से
ओ। बै सेकखौ लोंबा एसे उदैयाव थाहैदों माथोनि
एसे उदैयाव माबा थानाय बायदि मोनो आरो बेखौ लोंबा दसेल'हाय होनोमबाबो उखै फिनो उनाव
ओ मामाया जोंना दिनै माबा उदैखौनो बिखानि गोजौसिन जानाय बायदि मोनबाय हा दोंनो इस उन्दुनानैसो थाबाय दहाय गेजेराव थांनो हायासै
ए गां गां मोनदों दा
औ
ओं
गेसनि मुलि जाबाय थायो बे फुङाव
ओ
दा जा-जायाखैना‌ दा मानि-
जानो हायोहाय जेबो जाया बे मुलि नङा नालाय बिसोरना
औ
साहाफोर बायदिसो नालाय ओमफ्राय बयबो फरलेक्सफोर बायदिसो नालाय पाउदारा ओमफ्राय मुलिखौबो जानो हायो
मुलिखौ ज औ नङा गेसनिखौबो जानो हागोन जेबो जाया जानाय न' मुलि नंखाया नालाय बुस्थुआनोथ' साहाफोर ग्रिन टिफोर बायदिसिना
उम
जानो हानो गेसनि जाबाय थाग्रा आरो बोरैबा मोनगोन बे औ गेसनि जादो ओमफफ्राय दसे थाहाबनानै बैखौ लोंदो आरो साहा बायदिखौ
औ
बे जाबाय थाग्राफ्रा हानाय नङा बिसोर हेबिट खालामना लाखाबायना गेसनि जानाय
बेनोथल
आं ओंखायनो जादावबाय थायाहाय मुलिखौबो बांद्राय
उ सर' जाय ने
औ सर' जायोना ओमफ्राय जायाबानो जायाबानो बिदि जासिगोनदां जासिगोनदां मोनोना
औ मुलि जायाबानो हामै जायो
ओंखायनो आं जाबाय थाया अफार जाबाल' अफार जाबाल' जायो आङो
औ
हेबिट जानाय बायदि जायो नङाबा
उम
गाससिफोरानो गोलाव लाबाबो थाला आं नामाबा हारसिं गावलाबलाबाय
आसुगुर लावखाया आंना
नङा आं आखाइनि आखाइनिखौल' आखाया आंनो आथिंनिखौल' सिनायोमोन
न' आथिंनिबोनो रोङा आंना
गोबा जानानै दै नांबाय थानाय जायोना गोबा जानो हारसिं गावलाबलाबायो
उम
सानसेयावनो फैबा जायोना दुगैनायफ्राबो
औ।
आरो एसे दंखलखौ फांबोनानैसो सुस्लाङो आङो।
औ
माबा माबि थांबानोाय थानाय जायो आथिंखौनो। मास फुरानो होबा जाजोबखनो।
आंना गोबाखा आरो आखाइ आं आखायना आसि गोबा गोबाहाय आंना आ आलदाफोरायदि।
आ फुंबास एसे मायो रोज जद थायो।
औ आदा फुनबाबो रोजा जायो होनथ' मानसिफ्रा।
आं फबारसो आं मोन एसे गोरा जायो थाब बाया आरो।
औ औ।
ओ
औ जाथारसिगोनहाय टाइमाबबो।
ओमाय जाबाय मैयानोथ' जायोैखाय आं हरसेआ जे बेसेबबा।
औ खनसेल' हरनो जायो।